हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां खोनादोंना? औ दे बोरै नदंलै खबर सबर?
थिगानो नोंथां बरथमान।
ओ आतसा ओ आंबो दं बिदिनो माने सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं। माबा बेयाव
अ' आंबो दासो ओंखाम जाखांनानै जेरायनान दङ।
मा होनो मा ओंख्रिमोन?
जोंना दावदै एवनायसोमोन ओमफ्राय मैथा बांगालसोमोन।
आदसा उ जोंना सबायाइ सबाय ओंख्रिमोन मा होनो ना हाय ओमफ्राय उ होनबा नोंथाङा फैबा दसे रायजलायनोसै नामा नोंजों?
औ नोंथां हागोन रायलायनो।
जेनबा आं बेखौ मा नो मिथिंगायारि खैफोदनि सोमोन्दै रायलायनोसै खोमा दां मा नो बारहुंखा दैबाना बांग्रि मावनाय
औ
बेफोरोखौ मा होनो बेफोरो माबायदि खैफोद लाबोयो सुबुंनि गेजेराव बेखौ ला रायज्लायनोसै खोमा नोंथां ओम होनबा नोंथाङा खोनासंबाय खोनासंलांबाय थादों माने मिथिंगायारि खैफोद बुङोब्ला जों बुजियोदि मा होनो बेफोर माखासे मा होनो खैफोद जाय खैफोदा माहोनो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां जायो माने- बारहुंखा बारहुंखा खैफोदा मा होनो फैबाथाय गामि गोबां खहा लाबोयो जेरै माखासे बिफां लाइफांफोरखौ सिफायनाय बेफोर मा होनो बिफां लाइफफोरखौ सिफायनानै मा होनो लामाफोरखौ ब्ल'क खालामनानै दोननाय बिदिनो सोरनिबा न'फोरखौ मा माबालांनाय। ब बिरहोलां माबा उरायहोलांनाय बेफोरखौ गोबां नुनो मोनो जों आरो बारहुखा बारनायजों मा होनो गोबां मा होनो कारेन्ट थारफोर मोब्लिब थारफ्रा जनानै जनानै थायो आरो गोबाव समहालागै मा नो खारेन्ट मोना बे फोरखौ जों नायोब्ला जोबोद खहा जायो जोंनि बेलायाव बारहुंखाजों जों गायनाय माखासे बे मा होनो फसलफ्रा जेरै मैगं थाइगंफ्राबो गाज्रि जानायखौ नुयो नुनो मोनो बारहुंखानि गेजेरजों।
औ
बेफोरनि गेजेराव नायोब्ला बारहुंखा बारनाया गोबां खैफोद लाबोयो जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव। बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायोदि बांग्रिं मावनाय बांग्रि मावनाय जायोबा मा होनो गोबां मा होनो खहा जाबोयो खहा सोमजियो जेरै गोबां माने गिदिर गिदिर बांग्रि माव ग्लुंबा हा खुरखानाय हा गावब्रानाय बिदि बिदिनो न' बांफ्रा माने बायलांनाय बिदिनो गोबां मा होनो क फ्रब्लेम जायो। बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों माखासे गोबां माबाफोर थानांगौ जेरै मिथिनानै थानांगौ जेरै बां-बांग्रि मावोब्ला मा होनो फरायसालिफ्राव थानाय समाव बांग्रिं मावोब्ला मा होनो फरायसालि सिंनिफ्राय ओंखारनाय जेनबा फरायसालि सिंङाव माबाफोर सोलों जादोंबा बेखौ नागारनानै ओंखारबोनाय आरो फरायसालियाव फोरोंबाय थानायाव बांग्रि मावनाय समाव मानो होनो बेनो फरायसालिनि सिङाव हाबनानै थानाय जाहाथे मा होनो बिल्डिंफ्रा गोलैयोबा आरांगा सायावनो नांथानानै थायो सोरबा मानसिखौ प्रटेक्ट खालामनानानै लानाय बेफोरखौ जों फरायसालियाव फरायनायखौ मोनबोखादों बेफोर बेनि अनगायैबो न- न'फ्राव सिंआव थाबा ओंखारबोनाय।
औ
मा होनो जों गावबाव गियान थानांगौ एबा मिथिनानै लांनागौ बेफोरनि जों दैबाना नाय होनब्ला दै बानायाथ गोबां खहा लाबोयो दाथ दैज्लां बोथोर आरो गोबां दैबानाबो नुबोगासिनो बिदिनो जों मा होनो गोबां ससियेल मिडियाफ्राव दैबानानि जानाय एबा गोबां अखा हानानै हा खुरखानाय बिदिनो सोरनिबा न' बांखौ सिफायनानै लाना थांनाय हा खुरखानानै दै बानाया बेफोरनि अनगाखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो बार माने दैबा दैबाना जा दैबाना जानायजों गोबां मा होनो गायग्रा हाफ्रा मा होनो हाब्रु बुखोबनानै थालांनाय गायनो हायि बेफोरखौबो नुनो मोनगासिनो जों दासान्दि बेफोरनि बेलायाव मानो दै दैबानाया गोबां सुबुंनि थाखाय खहा लाबोयो मानो खायफा दै बानाया मा होनो बोरैबा बा मोजांबो जायो खायफा मा होनो दैबानानि गेजेराव माखासे हासार हा सौफै जानानै मा होनो माबा बबावबा खोनानै दोनफैनाय बेफोराव जों आबाद मावोब्ला गोबां माबा हासार बे निफ्राय फैफानाय हासारनि गेजेरजों गोबां माबा आबादफोरखौ जानायफोरखौ नुनो मोनो
औ
आरो नोंथाङा आरो सों माबा मिथिबावनो लुगै लानांगौ बे मिथिंगायारि खैफोदनि सोमोन्दै
मिथिंगायारि खैफोदनि सोमोन्दै जे बे मिथिंगाया अबेबा अबेबा जायगायाव जे नोगोरैनो बांग्रिं बांद्रायनिफ्राय बांद्राय बांग्रिं मावदों बा गोबां बिदिनो बिल्डिंफोर बायनायफोरखौ नुदों आरो दै बानायाव बांद्राय जों गोदोनिखौ दानिखौ नायोबा जों दा आजि आजिखालिनिखौ बांद्राय नुनो मोनो बेफोर जानायनि जाहोनफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
आदसा अ बेफोर जा मानो दैबाना बिसोर जानोफोरा माने मानसिफ्रानो गावनो बानायना ला बेफोर जाहोनफोरखौ मा होनो गोबांद्राय जायगायाव मा होनो बिफां लाइफां दानफायनाय मा होनो बिफां लाइफां दानफनानै मा होनो गाव गावनि न' बां नुनाय लामा सामा बानायनाय आरो गोबां माने इन्डास्ट्रिफोर लुनाय बेफोर जायो पलुसन ओंखारो उखुन्दै ओंखारनानै मा होनो आबहावाखौ गुबुंले खालामो बेफोरनि गेजेराव गोबां मा होनो इफेक्ट जादों जाहाथे बे माबाया बारहावाया बेफोरनि गेजेरजों गोबां जादों मा होनो प्रब्लेम फैदों जाय मा होनो बिफां लाइफां गैयै जायगायाव नांगौ टाइमाव अखा हायि जेनबा बिदिनो नांगौ टाइमाव अखा हायैयो ओमफ्राय नांगौ टाइमाव अखा हायैयो बिदिनो गोबांद्राय रानस्राव जालांनाय आरो हाबाथाय हाबाय गोबां बुरजा अखा हानानै दैबाना खालामलांनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो जों मानसिया गावनो खालामनानै लादों जाय बिफां लाइफांखौ माने नांगौ बहननानै दानफायना लाना फैनानै गावनि गाव गावनि न' बां लुना लानाय बिदिनो गुबुन गुबुन खामानियाव बनायनि गेजेराव बेफोर खैफोदफोरा जादों बिफां लाइफांआ जेरै जों बिफां लाइफांखौ बिदि दानफायबाय थायोब्ला गोबां खैफोद सोमजियो जाय मा होनो खैफोदा जोंनि थाखाय गोबां गिथावना मानोना बिदुं बांबोनाय बिफां लाइफां दानफायनायनि गेजेराव मा होनो आरो अक्सिजेन खम जालांनाय आरो मा होनो आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो हायो बेखौ नुनो मोनदों आरो बिनि अनगायैबो जों बिफां लाइफां गाया लाय गायै जायगाफोरजों आरो बिफां लाइफां गै गोयि जायगाफोरजों आरो फिफां लाइफां गोनां जायगाफोरजों गोबां फाराग नुनो मोनो जेरै बिफां लाइफां गो गोनां जायगायाव हाफोरा थाजिम जायो जाय मा होनो हाफोरा माने दैनि आंखालबो खम जानायखौ नुनो मोनो जाय बिफां लाइफांनि रोदाया दैखौ बोबथाना लाखियो आरो हाफोरखौ गोरा खामनानै जाहाथे अ मोजाङै लाखियो आरो नाथाय बिफां लाइफां गैयै जायगाफ्राव नाथाय बेफोरखौ नुनो मोननाय नुनो मोननायखौ नुवा आरो दैनि बिबांखौ जोबोद खम नुनो मोनो। हा खुरखानाय जेंना फैयो। बिदिनो गोबां जेंनाफोरखौ नुनो मोनो बिदुं बांनायनि जेंनाखौ नुनो मोनो बिफां लाइफां गैयै जायगाफ्राव। बेनि अनगायैबो जों बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय मोनस से मोजां जाय मा होनो गरम दिनाव जों जिरायनानै थानो हायो बिफां लाइफांनि से सिङाव। बेफोरनि गेजेरजों ओ आरो बेफोर मिथिंगायारि खैफोदफ्राबो गोबां बासायो बिफां लाइफां थानाय जायगाफ्राव। आरो अखा नांगौ टाइमाव अखा हानाय जेनबा बेफोरनि अनगायैबो बिथुंनि बिदुंनि सोलाय सोल' जाबाय गुदुं गोजां बो थोर गोलोम बोथोर टाइमाव। बोथोरनि सोलायनायावबो फिफां लाइफाङा गोबां हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो उम नंगौ बेफोर मा होनो बिफां लाइफाङा जोंनि गोबां हेफाजाब होयो मिथिंगायारि खैफोदफोराव मा होनो उम। आरो माबाफोर नों मिथिबावनो लुुबैदों
लुगैदों बिदिनो ओ गोबां जोंहा जे बे सोरबा मानसिफ्रा गोबां बिदिनो गारजि आखुनि दंफांफोर दानफायो जे गावनि जिउ माबा गावनि उदै सुफुंनो थाखाय बा गाव गाव रां आरजिनो थाखायल'। बेफोरबायदि सुबुंखौ मा होननो सानो बा बेफोरबायदि सुबुंखौ होबथानाया गाहाम। ना नामा?
हो। आसलथे बेयो मा होनो मा होनो बे मा होनो गोबां सुबुंफ्रानो मा होनो हाग्रामायाव थांनानै दंफां दानफाय हैयो दानफायहेैनाया। बेफोरखौ मा होनो होबथानाया गाहाम। गाहामा मा होनो बिनि अनगायैबो जों फरेस्ट दिडिपार्टमेन्ट थायो फरेस्ट दिडिपार्टमेन्टआल' बेफोर खामानिखौ नायजोबनो हाया। जों बयबो माबा नोंगौ सांग्रां जानांगौ बिफां लाइ फां दानफायनायखौ फांसे दानफायोबा फांब्रै फांबा गायनानै दोननाय। नेमखौ बाहायनांगौ आरो दंफां दानफायनांगौ जेनेबा नांगौ टाइमाव दानफायनाया बेबो बेबो मोजां। मानोना बेखौ ना ओम नांगौ टाइमाव मोनाब्ला माबा मोनसे बुस्थुआ खहा जालाङो। बिदिनो नांगौ टाइमाव दानफायनानै बेखौ आरो बिनि सोलाय मा होनो फांब्रै फांबा बिफां लाइफां गायनानै दोनफिनाय बेफोर मानसिया गावबाव एसे आन्दाज लानांगौ जाहाथे फांसे दानफायनायनि गेजेराव एथबां खहा ला खहा जाया जानोबा बेफोर फिफांफ्रा देरनानै जाहाथे फांसेनि जायगायाव गोबां फांनै फांथाम ए देरबा गोबां मो जायो आरो बेफोरखौ नायनांगौ आरो फोरनो मा ओनो ओ मा होनो बेखौ जेनेबा सोरनिबा अर्डार गैयालासिनो बा हा ग्रा बारिफोराव थांनानै दंफां दानफायनाय बेफोरखौ गोबां माबा नायनांगौ आरो जों बयबो हेफाजाब होलायनांगौ। फरेस्ट मानो बे हाग्रा सरैखा फेस्टिभेल गोबां नायनो हायाब्लाबो जों बयजों गावजों गाव गोरोबलायनानै बिदि मा होनो बेलेग बिदि गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ जों बयबो होबथानांगौ। मानोना नों आं सानलायनानै थाबाय मानो बिदि बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो
नोंथाङा जा बुंनांगौ बुंदों नंगौ आरो बि दिनो जों बिफां लाइफांफोरखौ जों होबथायाब्ला जों इयुनावहाय जोबलांनायखौ जों मोननो थांगोन आरो आरो जोंहा बिदिनो गोबां जों बिदिनो खैफोदफोरखौ जों औ नुनो मोनगा आथिखालाव दफां लाइफांनि औ खमजोंहाय जे दंफां फांसे ए दे दो दां थाखाय बेसेबांबा बोसोर बोसोर नांगौ आरो जों मा बांसिन गायो बिनि जों बांसिन दं दंफां दानफायनायखौ नुनो मोनदों माखासे बिदिनो गाज्रि आखुनि मानसिफोरा बा गावनि उदै सुफुंथाइनि थाखाय गोबां बिदिनो दंफां लाइफांफोरखौहाय आरो गोबां बिदिनो गेदेर गेदेर फेक्टरिफोर बायदिसिना बिदिनि थाखाय गोबां बिदिनो जोंनि माबा बेफोर बुहुमखौहाय जोङो गोबां बिदिनो गुबुंले जाहोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखायनो जों बेफोरखौ जों गाव साननानै बा सोरबाफोर दंफां दानोब्ला जों होबथानाया मोजां जागोन आरो जोंनि थाखायनो मानोना जों दंफांजोंसो सोनारनो गोनां जानाय आरो जों दंफां गैयाब्ला जोंहा हां लानो थाखायबो गोहो गैया।
जों सानसे सम दंफांफोरखौ बिदिनो दानफायलांबाय थाब्ला जों सानसे सम बेफोर दंफां दंफां दफांफोरखौ जों जोबलांनो मोनगोन आरो जोंहा सानसे सम अक्सिजेनखौनो जों बायनानैसो लानो गोनां जागोन आरो ना बेखायनो औ औ बे खायनो जों बेफोरखौ होबथायोबब्ला जोंनि थाखायनो मोजां जागोन।
उम
नोंथां जोंना दिनैना समाबो जाबायमोन नामा? औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ दे थेंक इउ।
गोजोन्थों।